ह
अ खुलुमबाय
आतसा थ दिनै जोङो जानाय लोंनायनि सायाव एसे सावरायनो आखायाव लानोसै बे नोंथाङानो जानाय लोंनाय संनो गोरों खोमा दे एसे जागायदो
बांद्रायथ' नङा थेवबो एसे एनै रोंगौ आरो मा नों नों मा ओंख्रिनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैदों आंनिफ्राय
आतसा आंथ' आंथ' मिरामिससो बांसिन जानो गाहाम मोनो मिरामिसखौनो बुंदो होनबालाय
निरामिस निरामिस मा ओंख्रै दालि
आ दा दालि पनिर आरो
दर जाया नामा?
फसन्द खालामा आइ मिन उम
अ
उम दे। उम
उम ओ
फनिरा मारै संबा गो थाव जायो मारे संबा गो थावसिन जायो पनारा पनिरा मादि संबा गोथावसिन जायो पनिरा मादि संबा गोथ थावसिन जायो
अ अ खोनादो
पनिरा मा संबा गोथावसिन जायो नोंनि बायदिबा
आंनि आंनिखौ खोनदोना खोनायाखै नोङो
क्लियार खोनादों क्लियार
खोनादोंं
खोनादों क्लियार आंनिखिसो
खोनादो खोनादो
उम दे दा बुंदो पनिरा माददि स संबा एकदम गोथाव सिन जायो दे
पनिरखो आङो बां सिनै माने टमेट ट' ओमफ्राय पियासखौ ग्राइन्ड खालामनानै थाव एवग्रोना लानानै संबाथाय गोथाव मोनो आरोना आलुफोरखौबो बइल खालामग्रोना लानानै माने पियास आरो टमे ट' ग्राइन्ड खालामना लानायखो एवबाय एवनानै ओमफ्राय आलु बयल खालामना लानायखौबो इयावनो होना होबाय ओमबाय लासथाव पनिर एफ्रावना लानायखो होना आरो दै दैया रानहां रानहां जाबा इदि संबा गोथाव मोनो आरो आं माने। गरम मस्लाफोर होनानै। नोंबा इदिखो गोथाव मोनोना मोना पोनिर मस्लाथ आं इदि होआ साम सामब्रां गुफुर हायजें बानलुआनो
आ आ आ ओम ओम ओम
बांद्राय मस्ला होनायखौबो गोथ थाव मोना माने।
जानाय बायदि मोनलायबाय आं। आतसा बे पनिरखो ओ पनिरखौ एवफ्रामनायाव संख्रि होखानांगो ना होनाङा?
माने आंथ पनिर एफ्रावनायाव संख्रैबो होआ हालदैबो होआ ओरैनो एवो थाव आव।
आ आदसा इमफ्राय पनिरखो खायसेया बाहाय इसेल एवफ्रामो खायसेया एकदम गोरा
माने एसेल एवनाया मोजाम। बांदाय गोरा जाबा माने जानानै मोजां नाङा एकदम टाइट टाइट नाङो। एसेल एवनानै दोनबा माने मोजां जायो आरो
आंबो इदिखौनो गाहाम मोनो खिन्थु इसे संख्रै होबा गाहाम मोनो आदसा थिगानो दे इनिफ्राय थिगानोदे ओमफ्राय मादि बानायो दे बुंलाय खोनासंनोसै आं।
माने गाइखेरखो फुदुंनानै इयाव माने जोङा इदि बानायो आर ना गाइखेरखो जेनेबा डाइरेक्ट पनिर बानायखानोबाथाय गाइखेरखो माने एसे फुदुंबाय ओमफाय इयाव मा होनो इखो नारेंआ कारजिया
भिनेगारना नारें ?
मा ओनदो?
होयोना
भिनेगार होआ आङो माने नारेंखो सेबना होयो इयाव नारेंखो सेबना हाबानो माने पनिरा नारेंखो सेबना होनानै माने सरो आं सरनानै ओमफ्राय नानान मा होनो इखौ एसे बिदिनो आथा आथा जायोना। बेखौ सरनानै सेबनानै माने फ्रिजाव सोना दोनो दसे। ओमफ्राय बिदिनो जायो माने गोथाव। गोथाव मोनो इदिनो। जोंहा बिदिनो जायो आरो बेलेगा मारै बानायो मिथिया ओमफ्राय नोंबोथ' पनिर अ नोंबोथ' हा? माने न'आव जानाय न'आव जानायखिनिखो बानायो जोंहाबो फंबाया भेजिटेरियानसो ना।
अ। आतसा आतसा मारै भेजिटेरियाना भेजि सोरनाव कल थाङो दिनैलाय।
नोंथ' पनिर जाना मोजां मोनो होमबा नों संनो रोंगो ना रोङा?
आ आं सङो सङो।
दे होमबा नों माबायदि सङोब? बुंलाय।
जोंनियाथ' मारै जागोन आरो जोंनिया इमान मोजां जायाना? सङो थेवबो आ आं आं दे दे बुंथारसै दे आ आं ओयनो फैयाखैना सोदोब। फोरा आं माबाफोरखौ होआ। पियासफोरखो आं होआ पियासफोरखौ होआ पियासफोरखौ होआ। ओ पियास होलासिनो जाना गाहाम मोनो। द-दन्त बि पार्सनेल। ओ जो जोङो टारगे टारगेटाव था जोङो मा खालामो जों मा खालामो ओ पियासखो होआ ओम ओमफ्राय सामब्रामखौबो होनाय जाया आरो गरम मस्लाखौथ' एकदम होखाया। जेबोखोनो होआ नै इनिफ्राय मा खालामो पासपुरन खिन्थु होयो एकदम कम्पालसरि पास फुराना मोजां नालाय ओ पासफुरानखो होबाय ओमफ्राय ए जिराखौ खायसेया होयो खिन्थु आं फसन्द खालामाना जिराखो। दालियावबो बसन्द खालामा आं जिराखौ मौबा एसे मोनामनाय मोननाय मोना त
अ बे थाबाय ओमफ्राय आलुखौ आङो बयल खालामो बिराद मोजाङैनो। बइल खालामनानै आं एकदम से माबाजोबना लायो आरोखि मा होनो सेफायजोबना लायो आरोखि। सेफायजोबनानै आ बरिया बिदि हो गय लासताव ओमफ्राय एव आंथ' दहैनो बुं खारदो ओ पनिर एवनाया बारा गोबाव एवो आं ओ एवनायाव एसे संख्रि होबबाय होनानै बिदि बानायनानै बरयासे साखि नायबाय गोथाव मोनबा खांबाय आरोखि बिगियान
ओमफ्राय बाकि माखो जाना मोजां मोनो?
ह बाखि दालिखोथ' बहुत गाहाम मोनो किन्तु आंनो लोगो थानांगो मा ओ का-निबु कार्जि थानांगौ आरोखि ओनबाना बेस्ट मोनो दालि बेस्ट बेनिफ्राय आ इनिफ्राय बेनिफ्राय आं गोसोखांनाय अ इयेस सबाइ सबाइ आं बेस्ट मोनो किन्तु खारै बारा होनाङा आरोखि आ आ मारै सङो नोंथाङा सबायखो इस से
सबायाइखो ना सबबायखो आङो माने पियास ओ थावआव माने पियास तियास होनानै मस्ला होनानै सामब्राम गुफुर हाइजें बानलु जाब बिबां होना माने माबाखा एसे एवफ्रामनानै बइल खालामग्रोना लायो ओमफ्राय बइल खालामग्रोना लानानै बेदरफोर होयोबा बेदरखौबो एवफ्रावना लासिगोन मोनसे सारायाव एक्सट्राके ओमफ्राय इयाव माने बेदरखो एवफ्रामनायाव दै एसे होनानै माने सबायखो होना हायो आं ओमफ्राय खारै होना होयो।
एकदम आं आं
माने
गंगार धोनदिया गंगार धोनदियाखो ओह मोदोमो होनना बुङो आं बारा मोदोमनाय मोना माथो‌
मोदोमो माने सबायाव मिलायो।
अ सबाय मिलायो इयेस इयेस अह अह होम होम थिगानो एकदम बर'नि ट्रेडिसनेल किन्तु आं आंनिया बिदिनो खारै होननायसो बयल खालामबाय आरो उनाव सम्बर मारियो आं मा होनो नोंसोरना सम्बर मारियो सम्बर मारियो होनो ना बयल अ अ बेख सम फास्टावनो थावखौ होना गाहाम मोनालै आङो उनाव औ बिदि माबानानै बिदि
होम
जानाय जानाय बायदि मोनलायबाय दे आङो थिगानो दे थिगानो दे ओमफ्राय दे नोंथांनि बस सनबो बुंदो एसे नन भेज बुंङोबा बुंनो हागोन दे
आंनियाना बोरमा बेदर सब सबखौ मोजां मोनो आं बोरमा बेदर अमा बेदर नाखौ खिन्थु बारा मोजां मोना थेवबो जायो आरो
होम नाखौ खम जानाया म खम जानाया माने मोजां हांसो जाबाथ' माथो प्रेसार जायोनो सोरबा सोरबा नंगौ
दाथ' गैथ'वाखोमार' आंनियाव उनाव जायोबा मिथिला दानो जाखाना लानोसै उनावबा मा जायो
मोजां आइदिया दे अह आं इदि नुदों। खिन्थु हराव बा खानसे सिगां खानसे सिगां नङा हराव हराव। माबा जादों हांसो जादों अखानि प्रेसारा एसे बि बारायदों बिदि बैसो थानायफोरखौ खौ
अ' अ' उम उम बारायो खिन्थु सानाय सुनायाबो माने दङ बाथाय जाखाङो होनो आरो।
ओ मा बे मा साइन्टिफिक मा बेयो बेसेबां सैथो मोनथिया बे हांसो हांसो माबाफोरखौ बारला बारलि खालामबाबो एसे बोरैबा हामबाबो सानाय सुनायफोरा जायो होनना बुङो। ओ बेसेबां मा मोनसे लाङो। अ' अ' अ'। जामारो नामा खोन्था रोङा जाग्रा फोरा जाग्राफोरा जायोसो नामा आंथ' आरो हांसो फिसिनोबो गाहाम मोना जानायाथ' गैखाया। ओ बायदि बायदि।
उम।
थिगानो आरो, आरो आर मा एबारना। बुंबावदो आरो बुंबावदो, बुंबावदो आरो।
ओ मैगंफोरखौ मा मा जाना मोजां मोनो इदिनो बिलाइ
बिलाइयाथ' आं फालें दो आलुदो बिराद गाहाम मोनोलाय।
आं गोथाव मोना फालेंखो।
आङो
आं मैथा बिराद गोथाव मोनो।
मैथाया आं बै बेदर जानाय समावसो ओ मैथादो बेदर थिकसे जाबाय आं।
हाव होमबा नों बेदर जायोमोन नामा?
तेस्थखौनो बावगार जोबबाय दा गोबाव जाबाय।
मानो जाया जाखो?
दे जागोन दे उनाव रायलायगोन। ए आच्छा जोङो मायाव दोङोमोन? बिलाइयाव बिलाइआव ना आच्छा ओइ माबा हो बिराद गाहाम मोनोलाय। बे नारजि जि नारजि बानायो ना इनि सिगां माबा बिलाइ गोथाङा
उम।
मा होनो फाथो अ इस फाथो बिलाइ फाथो बिलाइखौ बहुत गाहाम मोनोलाय खिनथु बारा जानो हाया। खिन्थु बहुत गाहाम मोनो आरोखि ओ बहुद दाम ओमफ्राय ओ आं फान्थाव फ्राय फोरखौ गाहाम मोनथारा नांथारा आंनो ओमफ्राय पथलफोरखौबो गाहाम मोनालाय माथो बेनिफ्राय ओय गोखा गो खेरेलाखो आं गाहाम मोनसैलाय
आंबो फिथाइखौना बे केरेला
अ अ फिथाइ फिथाइ उम बा वगारलांलायबाय दे दे सार गोजोननाय थाबाय।
दे दे